थां हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओअब्ला आं नोंथांजों दिनै ओ ब सं बर'फोरा बोरैहाय मा होननानै बुंगोन आङो ओ संसार जायो संसार जायो। अ न'खर संसार बेव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। थोंजों आं रायज्लायनो हागोन ना? न'खर गंसे जानांगौब्ला बोरै जोङो नखरखौ जों बोरै फेहेरनो हायो जों नखर खौ बोरै फसं दाननो हायो नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
नखर गंसे होननानै बुंङोब्ला जोङो बयनि सासे मानसिजोंथ नखर जाया नंगो ना नङा नोंथां जों नखर जानो नख नखर जानांगोब्ला जोङो ओ भाय भागि बिदा फंबाय बिमा बिफ फा बिब' बिनानाव जोङो गासैजोंसो लानानै जों मोनसे न'खर बा फेमिलि जायो नङा होमबा नोंथां आरो मोनसे न'खर नखौ दानो थांनो मोनसे न'खरखौ जोङो समायना साबना हाबना खालामनोब्ला जों जोंनि न'खराव गासैबो बिदा फंबाय बिमा बिफ गोरोबलायनांगोन नङा ओमबा नोंथां औ जोङो बिमा बिफाखौ जोङो गावगायनि बोसोनगिरि बिम दिथागिरि होननानै जों फोथायनो हानां माने बोजबनानै लानो हानांगोन बिदा बिबाजैखौ जोङो गावगायनि आंगो होननानै सान सानना लानो हानांगोन फंबाय बिनानावखौ गावगायनि आं आंगो होननानै सानना लानांगोन अब्लासो जोङो नखर मोनसेखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन आरो जोंङो जोंनि नखर गंसे यावनो जुदि जों एना एनि थायोब्ला जों मोनसे नखरखौ जोङो मोनसे ओ सोदोमस्रि गोनां नखर दाना लानो हानाय नङा आरो आंनि साननाया बे आरो जों नखर गंसेखौ जोङो फोजौ नांगौब्ला जोङो ओ हिनजाव हौवा गाैसैबो ज हेफाजाब होलायनांगोन हौवायाबो हिनजावनि बोसोन आरो हौवायाबो हिनजावाबो हौवानि बोसोनखौ मानिलायनो हानांगोन हिनजावखौ हिनजाव हौवाखौ हौवा सानैनिबो गेजेराव इसोरो बुजिलायनाया थानांगोन नङा‌ ओमबा नोंथां अब्लासो जोङो नख नखर गंसेखौ जोङो फेहेरनो आरो जोङो फुवारनो हागोन आं नोंथांखौ बे मोनसे सों नो जाहोना जाहैबायदि नोंथाङा‌‌ओ न'खर दानायाव माबायदि बिहोमा होयोब्ला जोङो मोनसे न'खरखौ जोङो मोजां ओ खुंलांनो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जेबायदि बुंलां ओमफाय जोंहा न'खर गंसेयाव बिदा फंबाय बिब बिनानाव बिबौ बिबै एबा बिमा बिफा बयबो ज गोरोब लायनानै थानायखौनो जेनेबा गेरेमसा नखर होनो होननानै दा आंनि बेलायावबो बेनो जि जोंहा न'खर होनोब्ला ओ जेनेबा न'खरनि गासै सोद्रोमा थानायजोंल जाया बयबो गावजों गाव माने फोथायलायनाय गोरोबलायनाय बायदिया‌ थानो नांगौ
औ
आरो बिनि बिदिनो मोनसे बिदिन्थि होनोब्ला जोंहा गोबाङानो रां रुफानि बेलायाव एबा धोन सम सम्पतिनि बेलायाव बिदा फंबाय जेनेबा बिब' बिनानाव नांलाय खमलाय जानायखौ नुनो मोनो आर ना दा बिनि बेलायाव जोङो गावजों गाव नांलायबायालाबानो बयबो जयै माने रुजु रुमैयै माने संसार जालायोब्ला मोजां एबा गाहाम होनना आं सानो आरोना
औ
दा जोंहा संसार जानायाव थ' ओरैनो अनलायनाय दोल'' जाया दे रां रुफानिबो गोनांथि जायो अब्ला जोंहा माने न'खरखौ खालामलानायनि थाखाय नोंथांनि बेलायाव नोंथाङा मा मा राहा लागोन बिदि सानो जेनेबा न' नखरखौ गेरेमसा खालामनो
औ नंगौ आं नोंथां सोंलुखौ आं थोंजोङैनो बुंनो सानदों जों मोनसे न'खरखौ दानोबा फिहेरनोब्ला जोङो अखल जोङो साख्रि बाख्रिजोंल' जों लामा नायनाङा मानोना जों मानसिनि जिउआव जों सा खाफालानि लिरनाय सोरबा सा डिग्रि नों रोंखा राखाबाबो बे जिउआव साख्रि मोनाब्लाो जानो हागौ बा साख्रि दोङबो जानो हागौ साख्रि गैयाबो जों मानसि हिसाबै जों थांना थानोब्ला जों मायाबा मोनसे राहा दिहुननानै लाखोनांगोन जिउआव नङा होमबा?
औ औ
जोङो साख्रि बाख्रिखौ नेयालासेनो जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो जों दिनै रां आरजिनानै जों रां माने बुनथुमनानै जों लानो हायो मानसिया गोसो जायोब्ला आरो नङा होमबा? आथिखालावथ' गोबां सुबिदा फैयो जेनेबा बयलार फिनो थाखाय जोङो सरखारनिफ्राय बयलार मोनो जास्ट नों फिनाल'सो हरनांगौ नों सरखारनिफ्रायनो दाना बे दाना जानाय बयलारनि जाना जानाय आदारखौबो नों मोनगोन। दाउखौबो मोनगोन नोङो नखौबो लुनानै होगोन जास नोङो फेदेरनानै हरनांगौ माने दाउखौ पनसलिस दिन फनसास दिनावनो जेनेबा ब्रयलार मासेखौ जों फुथारनो हायो बा जानो हायो बेखौ जोङो फर्टिफाइभ दिनसिम जों फिसिनानै नानै देरनांगोन नों तिन किल आराय किल खालामनानै नोङो बे दाउखौ गभमेन्टनो हरनांगोन गभनमेन्टा नोंनो फिसिनायनि नाम बार टाकानिफ्राय पन्द्र टागासिम होयो आरो मासे दाउआव आरो औ किलुसेयाव सेरसेयाव जुदि मासे दाउआनो जुदि सेरथाम जादोंबा नोङो बेयाव बार इन्टु थार्टि सिक्स मोनगोन आरो नोङो फनन्द्र बाला नों फर्टिफाइफ मोनगोन बिदि मासे दाउआव नोङो ट्रिस टाका सललिस टाकाखो नों मासे दाउआव मोनो आरो अब्लानो हाजार टा दाउ हरगोन नोंनो फिसिनो थाखाय जुदि हाजारथा दाउ हरोब्ला नोङो मासे दाउआव जुदि बिसिनि मोनोब्ला मासे दाउनो जुदि पनसलिस थाखा गाहाम मोनोब्ला नोङो हाजारथायाव नोङो पनसलिस हाजार जेराव नोङो बेखौ फर्टिफाइभ देसावनो फिसिनानै हरनांगौलसो नङा होमबा नोंथां? अब्ला नोङो नों बोसो दङ अब्ला नोङो मास मोनसेयावनो नोङो जेने फर्टि थाउजेन थार्टिफाइफ थावजेन बिदि नों आरजिनो हायो। बेजोंबो जोङो रांखौ जों खामायनो हायो आरो जेनेबा साख्रि बाख्रिखौ नेयालाबासिनो जाय बिथांमोना बेखार दङ बिथांमोना दिनै सरखारनि लन लाया लाबानो स सुबिदा होनायखौबो लानानै रां आरजिनो हायो आरो। अब्ला बेफोरजोंबो जोङो संसार जानायाव खामानि होयो आरो रां खामायनायाव बेलायाव जों हौवाबो हिनजावबो जोङो दोनथुमनो रोंनांगोन। हिनजाव मावनायाबो हौवा मावनायाबो ज जानांगोन। बिसोरनि गेजेराव जुदि हौवा मावनाया जुदि हिनजावनिल अ हिनजावनिल जाबोला आरो हिनजाव मावनाया जुदि हौवानि जायाब्ला बे नखरा माने थाखा फैसायाबो मालाबा संसारखौ गावस्रा होनो नागिरो आरो। मानोना हौवाबो हिनजावबो आरजिनाया सानैनिबो जानांगोन गथ' गथायनिबो जानांगोन न'खरनिबो जानांगोन आरो होमबासो जोङो जोंनि बे दोनथुमनाय रां खामायनाय खस्थ'जों खामायनाया बेफोरो जोंनि फिथाइ थायगोन आरो बेखायनो जोङो लाब्लाब साब्लाब हायालासेनो नांगौ खौल' जों बाहायनानै जों दोनथुमलांनो रोंनांगोन अब्लासो जोङो रां खामायनायखौ जोङो ओ इजि माने जोङो लाखिनो हागोन आरो मानोना खस्थ'नि गेजेरजों रां खामायनाया जोङो खामायबोलासो जेनेबा जोङो नों खस्थ' खालामबासो रांखौ आरजिनो हागोन नङा होनबा नोंथां? दिनै आराम थाबाथ' नोंनो रावबो थाखा फैसा होफैया बिदिनो जोङो माबा मोनसे एसे माबा मावथारनांगोन आरो जिउआव अब्लासो जोङो रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सान्दों नोंथांनियाव जोङो बोरैहाय जेनेबा जोङो गेदेर गेदेरफोरखौ बोरैहाय बोसोन होनांगौ गथ'फोरखौ बोरैहाय फोरोंनांगौ नोंथाङा एसे न'खर दानायाव फोरमायना होनो हागोन ना? बोरैहाय गथ' गथायफोरखौनो मोजां फारसे लांनो हायो
औ औ औ औ आं जा मोनथिना मोन्दों जा रोंगौथि दोङो बेखौनो एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो
औ जागोन
दा उन्दै गथ'फोरालायनो मोनसे गोरलै बिलाइ खिलिनाय बायदिनो जायनि जाहोनाव बिसे सोरो साखाथिनि जि थासारि ओ माने बेखौनो नुनानै सोलोङो।
थारैनो।
अब्ला जोङो न'खराव दावराव दावसि बायदिसिना गाज्रि थासारि सोमजिहोआबालानो जों माने बयबो माने समान समानै एबा अनलायनानै थायोब्ला माने जोंनि उन्दैफोरा माने बेखौ मोजाङैनो सोलोंना लायो।
औ।
आरो बिदिनो जोङो न'खराव जेनेबा बायदिसिना ओ जुवा गेलेनाय जौ लोंनाय फोरखौ बांद्राय खालामाबालानो ओ फरायनायनि बेलायाव जोङो बायदिसिना ओ सोलोंथाइारि हाबाफारि लानो हायो जेरै सावगारि आखिनाय एबा मेथाइ खननाय न' न'आवनो जोङो जेनेबा नख'रनि सोद्रोमाफोरानो एसे रंजाब बाजायै ओ बिदि माने ओ दफा दफा खालामनो हायो आरो।
औ।
ओ बिदिनो आरो फरायसालिफोराव थाङोब्लाथाय जोङो फरायसाफोरखौ जेनेबा ज्रि गथ'फोरनिफ्राय एबा जाय गथ'फोरा गाज्रि लामाथिं आगान सुरबाय बिसोरजों लोगोसे थाफानो होआबालानो जाय फरायसाफोरा मोजां बिसोरजों थाफा होयोब्ला मोजां होनना आं सानो। आरो बिदिनोहाय जोंहा आथि से गाज्रि ओ थासारिखौ नुनो मोनदों जि गोबां फरायसाफोरानो फरायसालिनिफ्राय फैनानै जेनेबा ओ फरायसालिनिफ्राय फैखाबाय फैनानै बिमा बिफानि मबाइलखौ लानानै बायदिसिना गेम गेलेनाय एबा गाज्रि गाज्रि भिडिअ' नायनाय बायदिखौ खौ नुनो मोनो। ओ दा बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि ओ फरायसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बिमा बिफा एबा बिदा बिब'मोना ओ गावनि फंबाय बिनानावनो जानला मेनला मबाइलखौ हेगारना होआ एबा होनो ना होननानै आं सानो। ओ जेब्ला गोनांथिथार अब्ला होयोब्ला जेबो नङा। जेनोबा जानला मेनला बाहायनो होनाङा बेखौ आं सानो आरो।
औ।
ओ दा बिदिनो जोङो उन्दैफोरखौ गिदिरफोरा बयबोथ' अनो नांखागोनानो। ओ बिदिनो आरो सोलोंथाइनि बेरायाव बेलायावबो बायदि बायदि मोजां मोजां बिहोमा होयोब्ला ओ मोजां जायो होनना आं सानो।
नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया।
औ दा बिदिनो जोंहा न'खर दानाय एबा न'खर संसार सलायनायाव गासैनिबो एसे एसे बिहोमा ओ होनाया ओ गोनांथार। जेनेबा जोङो हौवा होननानै हौवा मानसियाल' जेनेबा फैसा थाख खा खामायनाय बिदिबो नङा। जेनबा हिनजाव मानसिफोराल' संनो खावनो रोंगो होननानै सानफ्रोमबो संनाय खावनाय बिदिबो नङा। नों जेनेबा अनलायनानै जोङो मालाबा मालाबा हौवा मानसियाबो संनाय खावनायाव बिसिखौ हेफाजाब होनांगौ एबा ओ मालाबा मालाब बा नोङो बिसियाबो जेनेबा गावनि हौवाखौ एबा न'खरनि हौवा मानसिफोरनि आबादथिलियाव खामानि मावनायफोराव हेफाजाब होनांगौ आं बिदिखौ सानो आरो।
औ नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय। जोंनि बुंनांगौखौ एस सिगांनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां ओ गोजोन थों नोंथां।